नोंथां
औ नोंथां
मा खालामदों नोंथाङा दालाय
ओइ नोंथां दङ आं नै सानजुनि जामु जाखांनानै ओरैसो जिरायदों नोंथां
मा मा ओंख्रि मोनजाखो नोंथां
ए नोंथां ओंख्रियाथ' निरामिस जाबायलै नोंथां माबा दालिजों आलुजों सोमोन ओमफ्राय नोंथां माबा मा होनोमोनलाय जोगोनार बिजौखौ एसे एवनायमोन नोंथां
मोजां खोनायसै माथो नोंथां
ए नोंथां ओंख्रिखौ होनदां नोंथां माबासोमोन दालिजों आलुसोमोन नोंथां ओमफ्राय जोगोनार बिजौ एवनायमोन नोंथां हेल' नोंथां खोनायाखै नमा नोंथां
औ
औ नोंथांनिखौ खोनागासिनो दं माथो नोंथां आंनिखौ खोनायाखै नामा नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां इबार खोनाबाय नमा नोंथां
नोंथां नोंनिया नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों नामाथाय नोंथां
हेलौ नोंथां
खोनाबायदा नोंथां
आं खोनागासिनो दं नोंथां नोंनिखौ
नोंथां ना नेटवर्क आ एसे प्रब्लेम जादों नोंथां
हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
हेल'।
हेल' खोनाबाय ना नोंथां।
आं खोनागासि दं माथो नोंथांनिखौ
हेल'
औ खोनाबाय नोंथां।
अ र
औ नोंथां मा होन्दोंमोन नोंथाङा मा मा ओंख्रि मोनजाखो होनदों नोंथाङा
ए नोंथां ओंख्रिया माबासोमोन नोंथां दालिजों आलुसोमोन ओमफ्राय जोगोनार बिजौ एवनायसोमोन नोंथां
अ ओइ जायोलै नोंथां माथो जाबावनो आरो सानजौफुलायना
औ नोंथाङा निरामिसखौनो जासाबलायबाय आरोना दिनै सानसुनिया नोंथाङालाय जाखांबाय नामा नोंथां
ना आंबो जाखोमोनलै औ बिदिनोसै आंनाबो मिरामिसोलै बेदराखै गैया मा होनबाव बेदरायै ओंख्रिखौलाय मानो खिन्थावब्रा नोंथां बेदरारिफोर थाबालाय बेलग
बेे नोंथां नोंनि गैयाबालाय आंबो सोंला नोंथां
औ नोंथां
औ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रा जाबाय नामा नोंसिनि नोंथां
गायनाय फुनाया नोंथां जोब्बायलै औ जोबस्रांजोबथारबाय माथो गासिबो गामि एरिया आरो खाथिनि गामिफोराबो जोबार
माइ गायखांबासो नोंथां दुब्लिफ्रा सोमखाङोना नोंथां मोजां
औ नोंथां गोसोफ्रा सान्थि मोनलायोलै
एबा सान्थि मोनलायो औ बयहाबो जोबनाय गायनाय फुनाय दाबायदियावबो एसे फ्रि जायो आरो आर ना नोंथां बयहाबो
औ नोंथां औ
औ बिनोसै आरो जों मावनानै दांनानै जाग्रा नालाय नोंथां मावाबाबो मोनजाया
औ औ नोंथाङालाय जोबखोना माखो नोंथां
औ नोंथां जोंनाबो जोब्बायानो नोंथां बोथोरनि थिननायाव गायजोबनांबाय नोंथां
औ
औ माने देग्लाय बोथोराबो एसे गिबि हाबायना नोंथां नालाय दासो एसे एनै खरान होदों नोंथां माने
औ।
अखा बोथोरखौथ' जों दानि जुगाव बुजिनो हाला माथों नोंथां जोंहा दसेनो हायो दसेनो दुङो बिदिनो हालाय नागारलाय हालाय नागारलाय बिदिनो दुब्लियाव फैसा एसे औ ओमफ्राय बबेबा गैयाबा जों एसे एनै सारदेरलाबायनानै गायबाय आरोना नोंथां मथा मथि नोंथां आं थांनाय बोसोराव बरिं गायना लानाया देग्लाय मोजां खामानि होदों नोंथां माने आं सिगां दैनि एसे आंखाल जानायावनो आं बरिंखौ गाय खादोंमोन नोंथां ओमफ्राय खालामासिबोै उनावबो उन समफोरावबो नांबायगोन ना होननानै गायखानानै लाखाबाय आं नोंथां बरिंखौ ओंखायनो
औ नोंथां औ दालाय आरो मेसिन सिनारिनि जुगलै नोंथां बारा टेनसनबो गैला होजायोना
औ औ नोंथां थेनसननानै गैला माथो मिेचिनफोरखौबो मोनखायो आरो नोंथां बै एग्रिकालसार अफिसफ्राव जोङो एप्लाइ खालामबाबो नोंथां जों एसे एनै खम बिबाङाव माने बांद्राय बिबांनि थाखाफोरखौ होनांलाया आरोना नोंथां हाफ प्राइसफ्रावनो मोननाय जायो आरो नोंथां जोङो।
औ
औ बे नोंथाङालाय बुरिंफोरखौ बानायाखै नोंथां?
है नोंथां जोंनाव बेनि आंखाल गैलायालै जोंहा नै अखाफ्रानो माथो बोथोरफ्रानो बोराद मोजां जानानै होयो खाथिफ्रावबो दैफोर दङ बेफोर खौनो लाबोनानै सारलाबायनानै गायनो हायोलै नोंथां जोंथिं।
अ नोंसिथिं दैमा खाथिखाय मोजां जायोलै नोंथां नोंसि जोंना माने दैमायाव दंबाबो माने नोंथां जोंना दैमाया बै गोजानजों थांबाय नोंथां माने दैमायानो थांनाय बोसोरनि दै बाना जानाय फाय गावलांनाय बायदिसो जाबाय नोंथां जोंनिथिहाय ओरनो खेनसेल' माथावरिखौल' सिफायनानै लोमसावफैनाय जाबाय ओमफ्राय माथावरि खोथेनानै ओरै दैखौनो एसे साइद दानगार हरनाय बायदिसो जाबाय नोंथां बै गोजान बिराद गोजानजों थाङो नोंथां जोंनिया औ माने पाइपफोरखौ पाइपफोर लाबोनबाबो बिराद गोजान जायो नोंथां माने मथा मथि दुइ किल'मिटारसो जा गोजानाव थांखाबाय आरोना नोंथां। जोंनिफ्राय माने सिगानावथ' ओरै खाथि खालानि हाब पराव जाबा आं आनाबो दंमोन नालाय नोंथां बै दैेमा खाथिथिं हाया ओमफाय दा बेयावनो मोनहैजोब मोनफैजोबला आरो ना नोंथां माने गोजान जाबाय नालाय नोंथां बोरै लाबोनो आरो टाइमानो नस्थ'सो जायो नोंथां बे फाइफयारि ज'रायनाय मानाय थांलाय फैलाय मिसि बन्द' अन खालामनायावनो समानो थाङो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां। बिसिनफ्राबो नोंथां थावफोरनिसो नालाय आरो खारेन्टफ्राबोथ' दैमा खाथियाव अबाव थानो नोंथां। आरो थाव
औ नोंथां औ नंगौ नंगौ।
थांलाय फैलाय सोनो थाङो आरो नोंथां बेनो देग्लाय मोजां खामानि होबाय आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ ओमफाय नोंना दायो फ्रि आरोना नोंथां?
औ औ नोंथां आंथ' फ्रियानो दं नोंथां औ।
अ होमबा नोंथां आं नोंसिम मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन दसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायलायनो हायो औ।
औ होमबा नोंथाङा आंनो इन्टारनेटनि बागै आंनो फंनैसो सावरायहरनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो नोंथां दानि जुगावथ' बेजोंनो सोलियो जोंहा। औ आं बिदि फोरमायनो नोंथां होमबा नोंथांनो
औ दे जागोन दे नोंथां।
बुंनो थाङोलाथ' नोंथां जोंहा इन्टारनेट होनोब्ला दानि सुबुंफोरनि नांगौसिनि जिराद होनोब्ला जोंहा इन्टारनेट होनजायो जानाय लोंनाय बारहावा फोरनिफ्रि अनगायैबो नोंथां। जोहा मानो होनोब्ला जों फुंनि सिखारनायनिफ्राय जों दानि जुगाव जों इन्टारनेटखौ बायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। जोंहा फुंनि सिखारनिफ्राय जों माबा मोनसे कल खालामला बायनाय आरो माबा मोनसे नायलाबायनाय होनोब्ला जों इन्टारनेटावनो जों गासिखौबो नायनो मोनजोबो। आरो जा मोनसे माबा मोनसे खबरफोर नांगौ जायोब्लाबो जों बिस नानिफ्रायनो थानानै जों जिरलाबायनानैबो जों दाबसे जायगानिफायनो जों खबरफोरखौ लाहरजोबनो हायो आरो नोंथां। खबर लाहरनो माने नोंथां नोंथाङा जोङो मबाइलनि नेटवर्कफोरखौ अन खालामबानो जों जोंनियाव दानि बेयावथ' नटिफिकेसन फैलाबायनायखौ जों नुनो मोनों नोंथां बोथोरफ्रा माबादि जागोन जों बेखौ बेखौ जों जोंनि मबाइल एबा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों नुनो मोनो नोंथां मा समाव अखा हागोन मा समाव अखा हाया जों बेनि बागै इन्टारनेटफ्रा मबाइलफ्रावनो जों नुनो मोनो आरो दानि जुगावथ' गोबां रोखोमनि इन्टारनेट बाहायनो हानाय जाबाय नोंथां दानि जुगावथ' जों फाइफजि नेटवर्कफोरखौ जों सालायनो हायो नोंथां एभेलेबेल नेटवर्कफोरखौ जों सालायनो हायो नाथाय जोंहा गोदोनि दिनावसो बिदि नङामोन नोंथां जोंहा गोबां खस्थ' जायोमोन नोंथां जोंहा बोथोरफोरनि बागै बारा मोजां मिथिनो हायामोन जों नोंथां आरो जोंहा
औ औ औ।
बेफोर हान्थिलाबायनोबो दानि जुगनि बादि जों लाइभ लकेसनफोरखौ जों नुनो मोनामोन नोंथां आन्दायलाबायनाय मानसि गोमाला बायनायखौ जों गोदो गोबां नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंहा इन्टारनेट जानायनि ओंखायनो जोंहा बिदिखौ नुनो मोनला आरोना नोंथां जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजों जों ल'केसनफोर लाइफ ल सियार खालामलायनानै जों दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव जों गियालासिनो थांनो हायो नोंथां। आरो गोदोनि दिनाव जोंहा जोंहाबो जोंहा टेलिफनफोर थायोमोन नोंथां जोंहा फैसा थाखा थाइसे थाइनै सोनानै रायलायनांगौ जायोमोन नोंथां।
उम गोबाब खम बिबांनि थायोमोन नोंथां बेबो अबा अबबा गामिफ्रावथ' थायानोमोन नोंथां दानि जुगावथ' जोंहा बुं बयबो न'खरावनो जों गंफां गंफा बयनावबो मबाइलखौनो नुनो मोनसै। जायफोरा गोदो गोदायथारनि बोराय बुरै बेफोरखौ जों लानायखौ नुनो मोना नाथाय थासै बिसिनाबो न'खरफ्राव बयहाबो थाखासै नोंथां। माथो बुंबावनो दानि जुगावथ' बे गैयाबानो जेबोआनो जाखाया नोंथां जोंहा इन्टारनेटआ गोबां हेफाजाबबो होदों जोंहा गोबां हेफाजाब होयो नोंथां जोंना बुंनो थाङोब्ला आबादारिफोरखौनो बुंदों जोंहा आबादारि फोरा मैगंफ्राव मा मा नांगौ मा मा नाङा मैगंफोरा मा बेमार जादों बेफोरखौ जों मोनसे फट' खेबनानै जों इन्टारनेटआव हगारना होबानो माबादि मुलि नांगौ माबोरै फाहामनो हागोन जों बेफोरनि बागै मिथिनो हायो आरो जों माबै आबादखौ माबोरै मावनांगौ माबे हा बायदियाव मावनांगौ जों बेफोरखौ इन्टारनेटनि बागैनो मिथिखायो जोंहा बुंनो थाङोब्ला आबादारिनि थाखायबो जोंहा इनटारनेटा मोजां आरो ना नोंथां आरो जोंहा फरायसाफोरनि थाखायबो जोंहा इन्टारनेटआ गोबां बाहायजाथाव नोंथां माखासे खामानिफोराव जोंहा बुंनो थाङोब्ला मोजां खामानि बुङो नो थाङोब्ला नोंथां जोंहा माखासे बिदिनो ओ लेखाफोर गैयै समफ्राव जोङो लेखाफोरखौ जों अनलाइनावनो जों फरायनो हायो नोंथां ओ उम ले खायाव गैयि जिनिसखौबो जों लेखायाव मोनजोबनो हायो नोंथां। मथथे नोंथां इन्टारनेटनि गेजेर इन्टारनेट बाहायोब्ला जोङो दानि जुगाव जों लेखाखौनो नांलाया नोंथां जोंहा लेखाफोरखौ जों अनलाइनावनो जों फेस गांफा गांफा जों मोनजोबो नोंथां नांगौनिफ्राय जों बांसिनखौनो जोंनि इन्टारनेटव मोनजोबनो हायो नोंथां नोंथाङा जेनेब्ला नोंथाङा लेखाफोर बायनो फैसाफोर गैबाय बायाबाबो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों मा लेखाखौ नांगौ बेखौ जों फरायनो हायो नोंथां। बुंनो थांब्लाथ नोंथां फरायसाफोरनि थाखायबो बिदिनो गोबां हेल्पफुल आरोना नोंथां उम इन्टारनेट टा बुंनो थाङोब्ला जोंङो ‌ बिदिनोसै नोंथां गोबां दावगादों मुगाजों मुगा आरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोंहा एसाइमेस फोर माखासेफोरखौ मावनो हायो नोंथां आंबो थांनाय बोसोरनि एसाइनमेन्खौ आं मबाइलनि गेजेरजों मावदों माखासे बिदिनो बायार। बेनि गेजेरजों आरो लिरख'बाय आरो ना नोंथां बुंनो थाङोब्ला गोबां हेफाजाबखौ होयो नोंथां। इन्टारनेटआ जोंना जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय बै दाबसे जायगानि जों खौरांखौ लानो हायो। फन हरलायनायनि गेजेरजों आरोना नोंथां आरो बै जायगायाव जानाय जा जाथायखौ जोङो सोरबा सासे बेखौ इन्टारनेटाव हगारोब्ला भिडिअफोर खालामनानै हगारोब्ला जों बेनि गेजेरजों बैयाव जानाय जाथायखौ जों जोंनि जानि फ्राय जों मिथिनो मोनो इन्टारनेटनि गेजेरजों नुनो मोनो जों नोंथां। फेसबुक इन्सटाग्राम आरिफ्राव जों जाथायफोरखौ जों मिथिजोबनो हायो नोंथां मा-मा सोलिदो मा-मा सोलिया आरो माखासे फैसा फोरखौ इटारनेटनि गेजेरजों खामायनो हायो नोंथां मानो होनोब्ला जों। जोंनि सानफ्रोमबोनि थानाय जानाय लोंनायफोरखौ जों इन्टारनेटाव माने सुबुंफोरखौ इन्टारटेन खालामनानै जों माने सुबुंफोरजों साबजाथ' खामानिफोरखौ मावनो हायोब्ला जों नोंथां दानि जुगाव जोंनि इन्टारनेटनि गेजेरजों इउटुबारिफ्राव जों सियार खालामलायनायनि गेजेरजों जों फैसाफोरखौ खामायनो हायो आरो नोंथां। साबसक्राइबारफोर बारायनायनि गेजेरजों नोंथाङा मुंदां दांखाबो जागोन नोंथां नंगौना नङा नोंथां। जों गोबां सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनदों नोंथां गोदोनिफ्रायनो नोंथां औ। बिदिब्ला नोंथां जोंहा दोनथ'लायसै नामा नोंथां जोंहा समाबो जानानै थांबाय।
दा नां औ।